हेल' खोनादों खोनादों औ खोनाबायना औ औ औ औ नोंथां दा नोंथांनाव कल खालामनायनि गुबै जाहोना औ जों ना हमना जानाय औ बिनि सायाव आरो औ औ नंगौं जायो जायो नोंथाङा जागोन औ दा नोंथाङा नोंसिनि ओनसोलावहाय औ ना हमना जानायनि सोमोन्दै फंनैसो औ बुंग्रोनो हागोन नामा नोंथां औ हागोन हागोन नोंथां। हागोन हागोन औ औ बा आं जागायसै ओ ना हमनाय ओ ना हमनाय होननानै बुङोबा माने बे मोनसे जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो मोनसे
औ नोंथां
हमनाय आदबफोर दंमोन आरोखि खोनाबायना नोंथां औ औ गोबां रोखोमनि आदबफोर दंमोन औ बे आदबफोरखौ बाहायनानैनो जों मानि जोंनि आबै आबौमोन बा दासिमबो मानि बेफोर आदबजोंनो ना हमो आरोखि बेनि गेजेराव गेजेरावनो आं माखासे आदबफोरखौ बुंसै नोंथां औ गिबियावनो आं बुंसै जे गोदोनि समाव जेब्ला मानसिफोरनाव जे मुसारिफोर गैयामोन बै समावहाय मानि दुब्लि बारि बा बबेबा जाम्फै फिसाफ्राव माने जों खखा जानानै जोंनि आबै आबौमोना ना हमबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो औ नंगौ खखा होननानै बुङोब्ला मानि औवानिफ्राय बानायनाय औवाखौ बिदिनो सारि फुट पास फुटसो बिदिनो दानस'ना लादो बिनि उनावहाय माखासे ओरै खर'खौ ख्रुबदो बा सिखाजों मोजाङै सैखावदो बिनि उनाव ओरै ससेखौ माने मा एसे सैखावनांल आरोखिखौ माबाफोरजों खाथबनानै बा खानानै लादो जा गावैनि थाखाय ओ जे मा जेखौ औ मोखांखौ ओरै गुवार खालामनानै गनजों आराम गल खादो आरोखि बेबायाददि रोखोमनि बेखौनो मोनो खखा बेखौनो माने बेजोंनो माने दुब्लि बारिफ्राव बा बबेबा मोनसे जाम्फैनि दै बोहैनायाव साथेना दोननानै बेफोरजोंनो माने नाव हमबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ लोगोसे जे बिनि अनगायैबो माने ओ सेन सेनखौबो माने औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन। औवा खाथिफोरखौ आराम सैनानै बिदिनो माने मोनसे फान बादि मोन से बेजोंनो बानायनानै माने बेफोरजोंनो जाम्फै बा दुब्लिफ्राव बेफोरजोंनो जों माने ना हमनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि। लोगोसे बेनि अनगायैबो सायरा होनो सायरा बे सायरायाबो बेबायदिनो लोगो खिन्थु बिनि स्टाइला आलदा आरोखि डिजाइनफ्रा बेखौ माने खुगा बादि बानायदो आरोखि माने ओ मानसिनि खुगा बा माबा मोनसे जुनारनि खुगाफोर बायदि बेखौ बानायनाय जादों आरोखि। बेखौबो औवाजोंनो बानायनानै बे खाबु माने आलिफ्राव थोनानै माने दुब्लि बारिफ्राव माने बेफोरजों ना सानायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे बेनि अनगायैबो औ जेब्ला माने गोदोनि दिनाव माने जेफोर गैयामोन जेफोर गैयि समाव माने थब्ल'नानै दैमा दैसाफ्राव थब्ल'नानैबाबो जों माने ना हमनाय अन्थाइफ्राव ना बामि
बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जादों आरोखि लोगोसे बेफोरनि अनगायैबो माने औ मुसारिफोरजों माने सारनानै ना हमनाय नुनो मोनदों लोगो बिदिनो ओ मुसारिफोरजों जनानै ना। हमनाय नुनो मोनदों लोगोसे बिदिनो फल जे मा ना मा होनो बेफोरजों ना हमनाय लोगोसे बेफोरनो। बेफोरनि अनगायैबो जेब्ला मेसें बोथोराव जेब्ला माने। दैफ्रा रानलाङो। हाखर हालानि दैफ्राय रानलाङो अब्ला बेनिफ्राय बेफोरो ओ खौ माने आलि बारि खोथेनानै दैया गिदिरबा आलि बारि खोथेनानै माने बेफोरखौ थोरसि बा गामला बाल्थिंफोरजों। मुसारि साथेनानै ना। थांफायिनि माने जों बेफोरखौ साननानै दैखौ रानहोनानै माने बेफोरखौ नाम हम बेफोराव ना हमनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरोखि लोगोसे माने बेफोर नाफोरजोंनो औ। बेफोर नाफोरजोंनो माने नाफोरखौ हमनानैनो माने गोबां न'शखरफ्रा माने जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसे दानि समावबो माने बेफोरो नाफोरखौ हमनानै गोबां माने जोंनि बर ओनसोलाव बा जोंनि बरफ्रा बा जोंनि ट्राइबेल जाथिफ्रा माने ना हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। औ दा नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओन- ओनसोलाव ओ नोंथाङा नुनाय बायदि गोदोनि समाव। आरो दानि समाव माबोरै नाखौ हमदों आरो माबोरै हमो बा मा मा आदबजों हमो बेनि सायाव फोरमायनो हागोना नोंथां औ नोंथां औ हागोन नोंथां औ जेसेबांखिनि आं मिथियो नोंथांनियाव औ औ फोरमायनो नाजागोन औ बे खोथाया सैथो नोंथां औ गोदो गोदोनिफ्राय
आबै आबौ आइ आ बिफामोननि समनिफ्रायनो ओ जोंनि ना हमनाया।
हमनाया सोलिबोदों औ सिगां सिगां जेरैबायदि नाखौ हमोमोन औ दा आथिखालाव माबायदि औ नाखौ माबायदि हमो औ बेयाव एसे फाराग दंसै नोंथां औ।
दा ना हमनाय जेनाखि जोङो सिगां नाखौ हमोमोन सेन सानानै थिन खना जेनाखि जे बेफोरनो जों हयोमोन आरो नोंथाङा बुंलांजोबखाबाय बेफोरनि सोमोन्दै बेफोर गासैबो। बो एखे फ्रामानो।
एखेफ्रामानो होनखामोन नोंथां ओं जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ हमो नाफोरखौ उम खोनादोंना नोंथां औ खोनागासिनो खोनागासिनो।
औ दा बेफोरबायदि नाखौ हमखायोमोन नोंथां आरो दाथ गोबां सो-
सोलायबोबाय उम उम दा गोलाव गोलाव जे लानानै उम गिदिर गिदिर दैफोरावबो नाखौ हमो उम जेरै लैथो लैथोमा उम बेफोरावबो नाखौ हमो आरो जों गामि ओनसोलफोरावबो ओ खाथि खालानि हाखर दंग औ बायदि बायदि बिलोफोराव जोङो नाखौ हमनायखौ आथिखालाव गोबां नुनो मोनो आरो ना ना हमनानै जों माबायदि मुलाम्फा जानो हागौ बेखौबो आं फंनोसै
थां औ नाखौ जोङो हमनानै मानो होनना बुङोब्ला नोंथां बे जेनाखि बुहुमाव गासैनिबो रांखावरिनि जेनाखि थासारिया बे एखे जाया सुबुंफोरनि मादाव!
नि मादाव दा सोरबाया दंनाय सोरबाया गैयि ओ बेखायनो जोंनि जे गैयै सुबुंफोर बिथांमोना दैमा दैसाफोराव हाखर दंग'फोराव ना हमनानै बेखौ हाथाय बाजाराव फानहैयो
ओ बिथांमोना गावसोरनि न'नि नांगौ जेनाखि खरसा
खरसा बेफोरबायदिखौ बेजोंनो फोलोबना लायो आरो गोबां सुबुंफोर बिथांमोना ना हमनानै ओ
आरजियो जेनाखि ओ संसार जानायाव रांखान्थियारि
रांखान्थियारि जेंना नुथिनायाव बे ना हमनाय बा ना लायनाय बेफोर फाननाय फैसाजोंनो न'खरखौ सामलायनो हायो जेरै गावनि गथ'फोर जोंनि फिसाफोरा जुदि फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव एडमिसनफोर बा मुं थिसनहैयोबा बिथांमोना बेफोर रांजोंनो ना हमनाय बा फाननाय रांजोंनो बेफोरखौ मुं थिसननो हायो फरायसालि बा फरायसालिमा औ दा गोबां नुनो मोनसै आथिखालाव औ नोंथां औ औ खोनोनागासिनो नोंथां औ बिदिनो जोंनि गासैबो जोंनि बर' माहारियाल' नङा नोंथां नंङा होनबा गुबुन गुबुन हारि माहारिफोराबो बिथांमोना जेनाखि ना हमनायजों संसारखौ जाबोगासिनो
जेंना नुजानायखौ बेफोर
बेफोरजोंनो माबागासिनो सुबुंफगासिनो जेरै गिदिर गिदिर बिलो एबा बिलोमाफोराव गिदिर गिदिर दैमाफोराव गिदिर गिदिर जे लानानै गोदान गोदान
नि आदब खायदाजों बिथांमोना नाखौफोरखौ हमगासिनो
खौ हमगासिनो आरो गोबां रां खामायगासिनो जेराव जोङो गिदिर गिदिर नाफोरखौ गिदिर गिदिर बिलोफोराव मोनो गिदिर गिदिर खोनादों ना नोंथां औ खोनागासिनो खोनागासिनो औ नोंथां दा आं बेखिनिखौनो मिथियो नोंथां दा नोंथाङा हायोबा एसे बुंना होबावदो जेरेख आं मिथि फोर दङबा जाहाथे आं मिन्थिनो मोनो नोंथां औ औ
आ आं ससे सरजाब बावसै नोंथां ओ लोगो ना हमनायनि आदब होननानै बुङोब्ला जों माने माखासे मोननैसो जों सरजाबावनो हायो नोंथां। बेनो जाबाय माने जों गो- गोदोनि समाव माने बा दाबो सोरबा सोरबा बेखौ बे आदबखौ बाहायो जेरै बिदिनो ओ जि दुब्लि बारियाव मोनग्रा बा हायाव मोनग्रा खानस्रि जों बेफोरखौ माने ओ दुरुं राव बा मानसि बुस माबायावाहाय खुन्दुंफ्राव बा फेराासुट होननाय मोनसे माबायाव जों हाल लारि लारि हालथा थुनानै जों माने दैमाफ्राव माने बबा हाखरफ्राव बेजों जों नाफोरखौ ना लब फायनाय होनो आरोखि। बेखौ माने नाखौ लफैनानै अरहोनानै जों फायो बेफोरजों जों नाखौ बोखां नाय नुनो मोनोमोन आरोख
नोंगौ नोंथां।
बिनि अनगायैबो बाथा होनाय। बे बाथा होनायाबो मोन से जोनि गोदोनि मोनसे आदबमोन, नाथाय दा नुनो मोननाय जाला बेखौ। औ बेफोरखौ माने औ बेबो ना लफैनाय बायदियानो खिन्थु बाहाय बोरसि नांगौ आरो खिनथां। माने बोरसियाव बे खानस्रिखौ फायनानै माने बै बाथा होनो जायखौ बे मोनसे गन बा माबा मोनसे जे फाथो सेरना बेफोरखौ गुसुं मोनसे माबा खा हासनानै थिफायनानै बाहाय बोरसिखौ दुरुं मा भेराासुजों खानानै बेखौ दैयावहाय बा अबा हाखराव खनायाव बेखौ बानिस हानानानै दोनो आरो खि जाहाथे नाया बाहाय अरनानै बेहा बोरसियाव थाबथानाय बायदि आरोखि बेफोरजों माने नाफोरखौ हमनाय खौ नुनो मोन्दोंमोन आरोख
औ नोंथां नोंगौ थारैनो सैथो।
खम नुलां बा ओ नुनो मोननाय जाला। औ लोगोसे बिदिनो माने फख्रि फ्राव ओ फख्रिफ्रावबो माने बे बोरसिफोरजोंनो बोननाय जायोमोन ओं। खाम ओ‌ ओंखाम ओंखामखौ गरसे गरसे हायनानै बोरसियाव बेफोरजों जों नाफोरखौ बो नाय नुनो मोनो दाबो बो औ नंगौ नाथाय दानि बोरसिफ्रा माने गोदोनि बायदि बोरसि नंला दाना एसे आलादा आलादा रोखोम जानायखौ जों नुदों आरोखि जानाय औ। बिदिनो माने गोबां माने माखासे आदबफोर जेरै खुसिया हमनायनि बेलायावहाय खुसियाफोरखौ हमनायनि ओ आद दबा आला-आलादा जायो बिदिनो खुसियाखौ हमनो थाखाय जों खुसिया सुलि जायखौ औ खुसिया सुलिजोंसो जों औ नोंथां। माने मेसें बोथ थोर बा दैज्लां बोथोराव जों मानि हायावहाय सुग्रोम सुग्रोम बहाय खुसिया दं बहाय खुसिया बबेबा गुदानाव खुसिया गैया जों बेखौ सुदोम सुदोम जों नागिरनानै जों खुसियाबो हमनाय नुनो मोनदोंमोन आरोखि नोंथां औ नोंथां। होमबा दा नोंथां जोंङा थायेमाबो जाबायनाा होमबा दोन थलायसै ना नोंथां? औ नोंथां समाबो जाबाय जा नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद गजोननाय मोनबाय आरो मोनथियै खोथाखौ मिथिनो मोनबाय नोंथांजों गोजोननाय थाबाय औ दे बिदिब्ला